औ नोंथाङा खोनादोंना?
दे नोंथां।
औ औ ओ नोंथाङा बायदिसिना खाजा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो जानांगौ। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओंख्रि जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे खोनासंलांदो आं फोरमायनानै होनोसै बिदिब्ला जोंनि ओनसोलाव हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगं जायो जे बेफोर मैगङानो जाहैबाय मान्जिया हेलांसि दिंखिया बिदिनो थास' बिबार आरो थास' बिसुं थास' बेदर थास' आथिं आरो बिदिनो थालिरफोरबो जायो। थालिरखौबो लाब्राबो जाजायो आरो सिप्सबो जाजायो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं जायो आरो जोगोनार जोगोनारफोरखौ जों लाब्राबो जाजायो एबा जों दाउ बेदरफोरजोंबो जाजायो आरो। आरो जोंनि बर'फोरनि दाग्रा मुवा होनना बुङोब्लाथ' जोङो जे अनलाजों औवा मेवा आरो दाउ सबायजों साम' नारजिजों अमा अमा मैथाजों दाउ बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जों मैगं जायो जानानै जोबोोर गोथाव मोनो आरो बिदिनो जोङो माब्लाबा अनलाफोरखौथ' जोङो जे हाबा हाबा होनना बुङोब्लाथ' जोंना बर'नि हाबा नालाय बेयावहायथ' हिनजाव गोदाना हाथासुनि होनायावहाय जोंना संखाथारनांगौ बिदिनो अनलाखौ संखांनायनि उनावहाय हिनजाव गोदाना हौवा गोदान एबा बेजों थाफानाय बेनि बिलोगोनो जे हाथायाव लांनानै खुरनानै होयो बिदिनो जों अनलाखौ गुबुन गुबुन रोखोमावबो जानो हायो आरो जे नोंथाङा एसे सबायजों साम'खौ माबायदि सङो? एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां सबायजों साम'खौथ' आं फोरमायनो हानाय नङा नोंथां।
हानायनङा औ बिदिब्ला नोङो जा मोनसे औ आं हागोन जे सबायजों साम' खौ संनो थाखाय जोङो साम'खौ लाग्रोनांगोन जे साम' होन्ना बुङोब्लाबो जों गुबुन गुबुन रोखोमनि साम' मोननाय जायो आरो। नोंथां जे साम' गुसुं आरो साम' गोलाव आरो साम' लादाय होननानै बुङो जों बेखौबो मोननाय जायो मोनथाम रोखोमनि मोनो आरो जों साम'खौ आरो बे साम'खौनो जों जायखि जाया मोनसे गु फुं एबा गोलाव बे साम'खौ जोङो जायखि साम'खौनो जों जानो थाखाय जे खननानै लाबोनांगोन फुख्रि एबा दैमानिफ्राय खननानै लाबोयो लाबोनानै बेनि उनावहाय बेखौ साननै एबा हरसे सानसेनि थाखाय जोङो बेखौ दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो जाहाथे बे साम'नि मैलाफ्रा एबा हाफोरा आरो बेनि बिजालफ्रा ओंखारगारो बेनि थाखाय सोमनानै दोनो आरो जेब्ला जोङो बे बेखौ सोमखांनो सोमखाङो बेनि उनावहाय बे साम'खौ जोङो बे साम'नि थाखोन बिदिनो मोनसे थाखोन थायो बेवहाय बेखौ जोङो पिनजों थुख'नानै एरख'नानै ब बोखारनानै गारो आरो बे साम'नि खिथु एबा खिबुखौ जोङो दानस'नानै गारो गारनानै बेखौहाय जोङो दानखांना एबा बेनि थाखोनखौ गारखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बिदिनो मोनसे जायखि जाया औवानि खादा एबा खिरखा एबा बाल्थिंफोर लानानै जोङो बेवहाय कारजि जायखि जाया गोखै बुस्थु होनानै जोङो बे साम'खौ हुाय जायो आरो हुयोब्लाथाय मा जायो। बे जा साम' बे साम'आवथ' आइरन थायोना बेनि मैलाफ्रा साफा खारजोबो आरो हुयोब्लाथाय बेनि उनावहाय जों हुखांनानै साफा सुयो सुनायनि उनावहाय बे साम'खौ जोङो संनो थाखाय जे थाव होयो सारायाव आरो बे जा जेब्ला बे थावा गुदुं जायो बेवहाय जोङो साम' गिबियावनो एवफ्रामग्रोनानै लायो संख्रि होनानै बेनि उनावहाय एवफ्रामनानै बेखौ दसे समनि थाखाय थिखोनानै दोनो जायखिजाया मोनसे दोनग्रा जिनिस लानानै बेनि उनावहाय जोङो जों बेखौ सबायजों संनोब्लाथाय जे सबबायखौ जोङो बे थावावनो एवफ्रामनोबो हायो आरो बेखौ बेवहाय थाव होनो गोसो गैयाब्ला जोङो दै एबा दै आरो सबायखौ जों जमा जयै होनानैबो संनो हायो आरो जे जोङो थाव होयोब्लाथाय बे थावआवनो सबायखौ एसे एवफ्रामो आरो बेनि उनावहाय जों बेवहाय दै होयो आरो खारै होयो जेब्ला बे सबाय ओंख्रिया गोदौयो अब्ला बेवहाय साम'खौ होनानै होयो आरो बेयाव संख्रि बानलु बायदिसिना रोखोमनि जों मस्लाफोर होयो बेनि आरो गोदौनायनि दसे उनावनो जायो जे सबायाइ ओंख्रि बे ओंख्रिया बिदिनो जायो आरो नोंथां
औ
औ
औ नोंथां जोङो दा जोंनि ओनसोलाव जे जोंनि खारै जानाय मोनसे मानि नेम दङ
औ नंगौ
बे खारै जानाय नेमा जोंनि देहानि थाखाय मोजां ना गाज्रि बिनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां
बेनि बागै आं जाखिनि हायो बेखौ फोरमायनानै होनो हागोन आरो नोंथांनो जे देहानि थाखाय खारै बांद्राय जानायाबो जोंनि थाखाय मोजां नङा जे जों हायोब्ला ओ खारैफोरखौ बिदिनो जानला मानला सानफ्रामबो जाबाय थानो नाङा ओ थावखौबो जों बांद्राय जानो नाङा बिदिनो गासिखौबो जोङो ओ एसे एसे मिलायनानै जानो गोनां जायो आरो नोंथां आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो आरो बेनि बागै नोंथाङा माबाफोर मिथिबावोबा फोरमायनानै होदो
औ नोंथां बे नों थिगखौनो बुंदों जोङो बांद्राय जानाया मोजां नङा बिदिनो सानसे मा सानसे खारैबा सानसे थाव बिदि बिदि बायथिफा बायथिफा बेलेग बेलेग ओ सोलायनानै जाना नांगौ
औ नंगौ
नोंथाङा नारजि जानानै मोजां मोनो ना मोना नोंथां?
नारजि जानानै आं बांद्रायथ मोजां मोना थेवब्लाबो एसे एनै जानानै आं मोजां मोनो
अब्ला नोंथाङा नारजि संनो रोंङोना रोङा?
संनायखौ बिदिनो मिथियो एसे नोंथाङा मिथियोब्ला नोंथाङाबो फोरमायना होजागोन।
आंङो ओरै बारा रोंबाङा। थेवबो आङो एसे मिथिगौ। जा एसे मिथिगौ बेखौनो अ फोरमायनो सानदों आं।
औ दे बिदिब्ला फोरमायना होदो।
नारजिखौ जोङो एक्सुलि बे फाथो बिफांनिफ्राय मोनो आरो बेे फा फाथो फाथो बिबांनिखौ जोङो बे बिजौखौ दाननानै बे बिलाइफोरखौ खानानै ओ फोरानग्रोयो फोरानना दोननानै बे गोरान बिलाइखौ जोङो ओ थारा गारनानै जोङो बे संनो जायो जे जेब्ला संनो जायो अब्ला मा खालामनांगौ सारायाव ओ खारै बे नारजि बिलाइखौ फासाव एवग्लिग्रोनाङो
औ
एवग्लिग्रोननानै जेब्ला बे ओ नारजिया ओ गुन्दै जायो बा रेबलांजोबो
औ
अब्लाना जोङो मा खालामनांगौ दै होनांगौ बेहाय ओमफ्राय दै होखांनायनि उनाव जेब्ला बे गोदौवो अब्ला जोङो बे बेदर होयोना जोङो बे नारजियाव
औ
बेदरखौ जोङो एक्सुलि ओ गोदौनाय खमाव होयो
औ थारैनो
जोङो ओ बेनि सिगाङावनो जोङो एक्सुवेलि माबा खालामनांगौ ओ बे बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लानांगौ आरो एवफ्रामना लानानै ओ उनावसो बे गोदौनायाव जों बे बेदरखौ होनांगोन
औ थारैनो
अ अ बेहाय आरो मोनसे थालांदों आंनिया संख्रि होनांगौ आरोना
औ औ औ बिदिब्ला नोंथांनि बेखिनिखौ खोनानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो
औ नोंथां नोंथाङा अबो म माबे ओंख्रिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जे आङो बेवहाय मैथाजों अमाखौ जोबोद साबसिन मोनदों औ
अ नोंसोरनि ओनसोलाव आरो मा मा ओंख्रि संबावो माजों मा सङो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
आं मिथिगौ बेखौ आं नोंथांनो फोरमायना होनो हागोन नोंथां
औ दे फोरमाय
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि खारै ओंख्रि खारै ओं ख्रियावहाय ना बिदिनो आरो नाफाम आरो अनलाजों दाउ सबायजों साम' मैथाजों अमा आरो नारजिजों अमा एबा आलुजों अमाखौबो जों जायो जोगोनारफोरजोंबो जों दाउफोरखौ जों जानो जानो जानाय जायो आरो आरो बिदिनो जोङो थालिरखौहायबो लाब्राबो जानो हायो आरो थालिर फिथाइखौ मोनबाबो जों जानो हायो आरो बेखौहाय जोङो चिपस बानायनाबो जानो हायो बिदिनो जोङो आरो खुंखा ओ थालिर मैं थालिरनि मैखुन आरो थालिरनि फस्ला बेफोरखौबो जोङो बैसागुफोराव जानाय जायो आरो नोंथां
औ
औ दे बिदिब्ला जोंना नोंथां समाबो जाबाय दिनै दिनैनि थाखाय बेखिनियानो गोजोन्थों
दे गोजोन्थों दे नोंथां